लाउ हेलौ
हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि गोजोन हाम लाय हरनाय जासि हरबाय नोंथांनिसिम।
औ औ खुलुमबाय।
दा आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों।
औ औ सावराय जायो।
आं दा सावरायनो सानदों बोथोरनि बागै।
औ औ
औ जोंनि बर'फोरा बोथोरखौथ' बोथोर नायनानैसो साननाय जायो नङा होमबा?
औ औ जायो।
बेफोर बोथोरफोरनि मुङानो जाबाय उदां बोथोर गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर दुफां बोथोर मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर।
औ
जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबौ आबैमोनाथ' बोथोरखौ माने मोनद' बाहागोआव रानना लानाय जादों औ बेफोरनिनो जोंहा माथे थासारियाव जों बर'फोरा मा मा खौ नायनानै माने दा उदां बोथोर गोजां बोथोर बिदि सम सफै दों होननानै बोरै मिथिनाय जायो माबे थासारिखौ नायनानै मिथिना लायोमोन बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो उदां बोथोर।
जोंना उदां बोथोर उदां बोथोराव जोंना ओ दंफां लाइफांफोरा रानज्रिंलाङो आरो रानजिंनायनि उनाव जोंहा गोदान बिलाइ ओ खिलियो आरो जोंहा मा होनो ओ मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आरि गायनाय जायो आरो माइखौ जोङो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो मेसें बोथोर मेसें बोथोराव जोङो बे माइखौ जों हाखांनानै जों फोराननानै मारा होनानै जों बोथोर हिसाबै बेफोरखौ मावनाय जायो। आबादनि बेलायाव आरो।
औ बे सैथो। आरो दुफां बोथोराव मा मावनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनाय जायाखै।
गिबियावनो दुफां बोथोराव जोङो बोथोर लायो बोथोर मावनाय जायो नालाय। गोलोम बोथोर बैसाग जेठ मास मोनैखौ जों मोननाय जायो मानोना बे मास मोननैयाव जोंहा दुंथाया बारा जायो आरो गरम थासारि सोमजियो ओ आरो नोंथाङा जे बोथोरनि बागै मिथियो बे बोथोरनि बागै मिथिनायाव मा मा जे बोथोराव जोंहा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ आं फोरमायनांसिगौ जाहैबाय नोंनि बायदिब्ला?
औ
औ नोंथांनि बुंनाया सैथो फार्स्टआवनो नों बुंदों उदां बोथोर उदां बोथोराव दंफांनि बिलाइफोरा सोरियो आरो गोदान माने गोरलै बिलाइ खोरि-खिलिफिनो। बेखौ नायनानै जोंहा बे जे बोथोरा बे बोथोरा दुफां बोथोर बिदि महरै माने आबै आबौमोना बिदि मिथिनाय जायोमोन आरो बिनि उनावनो जोंहा फैयो बैसाग जेठ बे बैसाग जेटाव जोंहा दुंहाव थासारि सोमजियो गरम लासै लासैनो माने एसे एसे गरम जाबोयो आरो बिदिनो माने बुहुमाव गरम थासारि सफैयो बै गरम खिनि मास मोननैखौ जोङो गोलोम बोथोर बुंनाय जायो बेनि उनावनो दैज्लां फैयो दैज्लां बोथोरखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय जेरै जों आसामाव माने माइ आबादखौ बांसिनानो मावजायो होननाय बायदि जायो आसामाव ओ बिनिनो उनाव जोंहा फैयो। दुफां बोथोर। दुंफां बोथोराव जों जोंहा माइ हायो। माइफोरखौ मान बै दैज्लांआव गायनाय माइफोरखौ जोंहा माइ मोनहैयो मोननानै जों माइखौ हायो। हानानै जोंहा दोनो। दोननानै बे फोरा साननैसोनि थाखाय गेप्स थायो। बेनि उनाव जोंहा फैयो मेसें बोथोर मेसें बोथोर जानाय लोगोनो जोंहा रानस्राव थासारि सोमजियो बेै रानस्राव थासारियाव जोंहा गोबां जोंनि गामिनि बर'फोरा माने गोरान खि थि उफ्रा खेथि फोयो आरो। जेरैहाय मथ'र बेसर बिदिनो दालि दालि गेदेर दालि गोसोम बिदिनो थेमसि गुजि बायदिसिना गोरान खेथिखौनो माने फोनाय जायो आरो जोंनि बे बर' गामिफोराव।
औ।
बेनि उनाव फैयो गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोंहा बेफोर उफ्रा खेथिखौ गासैखौबो माने दिखांहैजोबनाय जायो। आरो लोगोसे गोजांनाया फैयो। लासै लासैनो गोजांनाय बे गोजांनाय फैनायाव जोंहा दि जोंहा सैथ मास जाहैयो बे सैथ मासाव जोंहा गोजां बोथोर जाबाय होननानै माने सानना लानाय जायो। लोगोसे गोजां बोथ बोथोराव जोंहा अखा गैया। ओ दुंहाव थासारि गैया जायो आरो लोगोसे फुङाव जोंहा खुवा खुनायखौ नुनो मोनो। आरो हराव निहिर होननाय बिबो माने निहिर सोरियो आरो बेखो जों बोथोराव आरो लोगोसे गोजां बोथोराव जोंहा बायदिसिना ओ फिथा बेफोरबायदि बायदिसिना जाग्रा मुवा जानाय जायो। आरो लोगोसे जों न'खरनि जमा जमा ज' ज'नानै अरफोर सायनाय जायो। गोजां नायनि जाहोनाव बेफोरबायदिनो जों मोनद' बोथोरखौ मिथिनाय जायो माने बारहैयो आरो जोंहा हालो दोलो दैलोहै।
औ। औ जोंहा बे बोथोरनि बागै जोंहा जोंनि बर' समाज बा जोंनि बर'आव जिखुनु बर'नि अनगायैबो आरो। बे जों बोथोर लायो बोथोर जोंहा आसार खान्थि नेमखान्थि फालिनाय दं बे आसारखान्थि नेमखालिनि खान्थि फालिनायाव जोंहा ओ जेरै ओ हाबानि बेलायावनो जोंहा बोथोर लायै आसार खान्थि आसार खान्थियै जोंहा हाबाखौ खालामनाय जायो। आरो जों हा नै रंजानाय बोथोर बैसाग जेरै बैसागु बोथोराव जोंहा उम फुजा फाथाल होनानै मोसानाय जेरै गुबुन हारियानो जा ओ असमिया हारियानो जा जोंनि बर' हारियानो जा बे बैसागुआव जोंहा ओ मोसानाय रंजानाय जायो आरो।
औ। लोगोस
औ बुं।
औ लोगोसे दुफां बोथोर समावबो जोंहा गोबां फुजा आरि जानायखौ नुनो मोनो । दुफां बोथोरनिफ्राय जागायनानै फुजाया जागायो नुनाय बायदिब्ला बिदिनो जोंहा लोखि फुजा दुर्गा फुजा बिदिनो बायदिसिना कालि फुजा राज फुजा बेफोरदि फुजाफोरखौ माने मेक्सिमाम फुजाखौनो जों बे दुफां बोथोरफोराव नुनो मोननाय जायो आरो बांसिनानो।
बेफोर फुजायाव जोंहा जेरै उम बोथोर लायै बोथोर ओ दुर्गा फुजा। लोखि फुजा बिदिनो जोंनि उम ओ हिन्दुआल'सो बेफोर फुजाखौ ओ बोथोर लायै फुजाखौ खालामो। नङा होनबा?
औ। दा जोंहा बे दैज्लां बोथोराव संसारि फुजा होननाय होनाय जायो आरो। औ नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै माने नोंथांनि सिनायथिखौ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
सिनायथि।
औ।
डिटाइल्स।
औ।
ओं आंनि मुङा प्रमद होनो ओमफ्राय आं ओरैनो दा गुवाहाटि सहराव फरायबाय दं आरो। मास्टार डिग्रि जेरै एम ए होनो।
औ नोंथाङा मा खालामना थानो मोजां मोनो बांसिनै?
आं थानो मोजां मोननायाथ' सहराव दा ओरैनो ओंखाम ओंख्रि संना जानाय फरायनाय बेफोरखौनो मोजां मोनना लानाय जायो दा आरो न'आव थायोब्ला आरो आङो ओ। बिदिनो आद्रा थानाय खामानि न'खरनि ओ आबादनि खामानि बा इदिनो मैगं थाइगंनि बायदि खामानिफोरखौ मावनानै थानो मोजां मोनो जाहाथे। समा ओरैनो थांगारा ओ जों
फाइनेनसियेल जों दि फैसा ओम न'खर सालायनो था खाय जोंदि आबाद होरि बायदि जों न'खराव बुंफबना थानाय बैफोर मैगं थाइगंनिखौ जों आबाद मावनानै ओ हान्था मेलायाव जों फाननो थाखाय बेफोरखौ मावना थानो मोजां मोनो आं आफाय नोंथांनि बेलायाव नोंथ नोंथाङा ओरैनो मा मावना थानो मोजां मोनो?
आंनि बेलायाव आं बांसिनानो बेरायनो मोजां मोनो लोगोसे बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संना थानो मोजां मोनो।
औ।
औ नोंथांजों दिनै गोबां बाथ्रा सावरायलायनो मोनबाय। बोथोरनि बागै नोंथांनिफ्राय आं मिथियैफोरखौ मिथिना मोनबाय। आं दा बे खिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ फोजोबनो सानबायमोन। औ गोजोन्थों एसेनोसै।
दे।